आथां
औ, खोनादों नोंथां औ।
अह अह होनबा होनबा जोङो एबार बर' बर' फ्रा माइ आबादखो माबायदि खालामो गिबिनिफ्राय जोबजासिम माबायदि जायो माइखो माबायदि मोनो माबायदि गायो अह बिनि सायाव एसे सावरायनोसै मोनना नोंथां? अह होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाग् गोनना नोंथां मोनिथिम माइ आबादखौ माबायदि मावो?
हागोन नोंथां थारैनो हागोन। औ बिदिब्ला आङो माइ आबाद मावनायखौ ओ फोरमायगोर माबोरै खालामो ओ औ। ओ माइ आबादखौ जोंनिथिं गुबै आबाद हिसाबै मावनाय जायो जिहेथु बेल माने गुबुन गुबुन आबादफोरखौ बांद्राय मावनाय नुनो मोना ओ बांसिन जेसेबां आबाद फोथार दं बे लांदां थानाय आबाद फोथारावहाय माइखौनो गायनाय जाय् यो ओ गोरलैयै दै मोननो हानाय जाम्फै जानला गोनां हाफोरावहाय बांसिन माइ आबादखौ ओ मावनाय नुनो मोनो आरो माखासे ओरैबायदि जायगा दं जोंनि ओनसोलाव जेराव मानि जाम्फै गैया बेफोरावहाय अ खानि दैखौनो लानानै गायनाय जायो आरो सोरबा दमखलजों खुरनानै बेखौ ओ आबाद माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो। मानोना माइयावहाय गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो माइ आबाद मावनो थाखाय। बेनि थाखायनो बेफोरखौ दैखौ बा दैनि फुंखाखौ नायनानैसो बेखौ ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिन खालामनाय नुनो मोनो ओ माइ आबादखौ मार ‌ मावो होनोब्ला गिबियावनो जोंनिजों ओ माइनि जोलैखौ नागिरनानै लागोरनाय जायो मोज जां माइनि जोलै मानोना मोजां माइनि जोलैयासो माइनि आबादखौ मोजां खालामो आरो मोजां फिथाइ मोननायाव हाय हेफाजाब होयो बिनि थाखायनो औ। जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा ओ माइनि जोलैखौ नागिरनानै लानानै ओ मोजां हायावहाय जेरावहाय माने आबादा मोजां जागोनबा हाखौहाय हालेवनानै लायो आरो बावहाय हासारखौबो नायो। जिहेथु गोबोरखि हासारखौ गामियारि हिसाबै जोंना बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो हासार बा न'आव बानायनाय ओ दाबोर बा ओ मैला मैथाजों मोननाय बा न'आव बाहायनाय दाखोरफोरजों बानायनाय हासारखौबो जोङो जोंनि माइनि आबादावहाय बाहायनाय जायो आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला माइ खौहाय गायनायनि सिगां हालेवनानै लानानै बावहाय खोथिया फोनो आन्था दखरसे हाखौ हालेवनानै लायो।
बेनो द-दब्लायसे दब्लायसेसो गायो फोयो आरो नोंथां।
औ नोंथां‌‌ औ दब्लाय सि बिखौहाय ओ हालेवनानै लाग्रोनानै बेयाव खुयनाय जायो आरो माइनि जोलैखौ आरो जेब्ला बे माइनि जोलैया ओ देरो बिदिनो दान मोनसेनि बारा बा देर मास बा दान मोननै बिनि गेजेराव माइआ जेब्ला जौओ अब्ला जोङो फुनानै लानाय जायो। आरो जेब्ला बे जौबाय थानाय सम बेजों लोगोसेयैनो मा से हाफोरखौ एवनानै लाखानाय जायो हालेवनानै जेरै जोङो दानि जुगावहाय ओ ट्रेक टरफोरजोंबो एवनाय नुसै गोदोनि दिनाव किन्तु बांसिन जायगायावनो ओ नांगोलजोंसो एवनाय जायोमोन आरो हा खौहाय आथिखालावहाय थ्रेक्टरजों इसे इसे एवनानै माइखौ गायनो नागिरनाय नुसै। आरो बिदिनो एवनानै लानानै जेब्ला मोजां मोनो हाया बेयावहाय माइखौहाय ओ फुनानै माइनि खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरब जे माइ गायनाय आदब बे आइदब आदबजोंहाय। दैफोरखौ जगायनानै आलि खोनानै बिदिनो मोजाङै माइखौ गायनाय जायो। गायनानै बिदिनो थाम आरो थाम दाननि इसे बारा जानायनि उनाव जेब्ला माइआ रायो बियो फिथाइ थायो फिथाइ थायनानै माइ राखांनायनि उनाव मोनोब्ला बेखौ हानानै जोङो रोगानाय जायो माइखौहाय बजा खायै खायै ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ जोङो कल सिथ्ला बा न'आव थानाय सिथ्लाफोरावहाय ओ फोराननानै मारा होनाय जायो आरो मारा होनाय प्रसेसआवहाय जोङो माइखौ माइ फिथाइया आलदा आरो माइनि जे नारा - नाराखौ आलदा खालामनाय जायो मोजां मारा होनानै ओ गोदोनि दिनावहाय बांसिन माइ माराखौ जोङो मोसौजों होनाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालावहाय थ्रेक्टरजोंबो माइ माराखौ होनाय नुसै।
माइ मारा होखांनायनि उनाव माइ फिथाइया आलदा जायो आरो माइ जिगाबा आलदा जायो। आरो नाराफोरा बेबायदिनो माइनि फिथाइखौ मोननाय जायो आरो माइ फिथाइ मोनखांनानै जोङो बेखौ मोजां फोराननानै बाख्रि सिङाव सोनानै लायो ओ न'आवहाय बा ख्रि थायो बयनाबो ओ बे बाख्रियावहाय माइनि फिथाइखौ सोनानै लायो आरो। ओमफ्राय जेब्ला जानो गोसो अब्ला माइ माइखौहाय बर'ननानै जोङो फोराननानै बेखौ उवाल गाहेनाव सौ नानै माइरंखौ दिहुननाय जायो आरो बिनिफ्राय गुन्दैबो मोनो बेबायदिनो माइरंखौ मोननाय जायो आरो। बेनोमोन नोंथां ओरै जोंनि जों खालामनाय माइनि जे आबाद आरो बे फिथाइ मोनजासिम माखासे ओ आगानफोरा। दा नोंथांनि ओनसोलावबो माइफोरखौ माबोरै गायो आरो ओ माब्रै माब्रै मावो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ नोंथां फोरमायनो हागोन हागोन। अ जो-जोंनि गोदो गोदायथो जों नुबोदों आबौमोनखो आफामोनखो जोङो गोदो गोदाय माइनि आबाद मावनो माव-मावनाय समाव। थ' जोङो मोसौ दा हालेवनायखौ नुदोंमोन जोङो।
औ नोंथां औ।
बे मोखौ ओ नांगोलजों ओ बिदिनो दब्लायसेफोर हालेवनानै गिर हालेवो जे दा दैज्लां बोसोर जायो। दैज्लां बोथोराव समा जेबोब्ला अ खा हायो अखानि दैया फोथार दुब्लियाव बुङो बे समाव हालेवनाय नुयो जोङो। मोसौदो बिदिनो हालेवनानै ओ सैथाम सैब्रै हालेवनानै मैदो ओ समान खालामना लायो हाखो। बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदियाव माइनि बिदिनो बायदि रोखोमनि बायदि जा-जाथोनि ओ माइफोरखो ओ सोमना दोननाय आरो सोमनानै बिदिनो ओ बे बिदिनो मोनसे मोनसे बाहागो खालामनानै गुबुन गुबुन जाथिनि माइफोरखो फोनाय जायो।
अ नोंथां औ।
अ फोनानै बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ से मास एबा देर मासनि उ नाव बेखो जोङो खोथियाखो अ फुयो जोङो। ओ फुनाय जायो बेयो बिदिनो फुनानै जोङो आरो बिदिनो जों बेसेबां बेसेबां बिघा गायगोन बे हिसाबै जोङो मोसौदो हालेवनायखो नुदोंमोन आरो गोबां सान नाङोमोन। ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोना जिथु हालेवोमोनना बे समाव गोबां सम लायोमोन। नांगोलदो एवबोला मोसौदो। बिनो फाय फाय गेजेराव जों ट्रेक्टरदो एयावबेला थाबनो जायो आर'। जों जाव मोसौ-मोसौ जों नुनायावथ' गोबां सम लायोमोन बिदिनो आरो माखासे ओ रुवाथि लायोमोन दाहोना लायोमोन बेफोरनो खामानि मावनो दांनो बे माइ दैज्लां बोथोर समाव। बेबायनो हालेवनानै फैथाम फोरबो बिदि खालामनानै मैदो समान खामनानै जों बे ओ फुनाय खोथिया खो जों गायनाय नुयो आरो जों बेखो गायो। गायनानै बे बे अ गायनानै बेफोरबायनो आरो गोबां जोथोन लानो गोनां जायो जेरैबायदि हाग्रा बंग्रा जाबा बेफोरखौ फुयो। माइनि गेजेर गेजेर हाग्रा जाब्ला बेखौ फुनानै गारो आलि दानो। आलि आलिखौबो मानो दानो नोंथाङाबो मिथिगोन ना आलि आलि दाननाय जाहोनखो?
ओ नोंथां बे जिहेथु माइआथ' बिराद दै नांगौ जायो बिनि थाखायनो माइखौ जाहाथे दुब्लियाव हमथानानै मोजाङै दोननो हायो
अ अ अ औ।
दानो खोमाना?
औ नंगौ नंगौगौ नोंथां। बेनि थाखाय जों आलि दानग्रोना लायो आरो दानग्रोना दै सोनानै जों होमबासो जों माइखो गायो। बे माइखो गायनाय उनाव जोंनि बिदिनो मास मोनबा मास मोनब्रै बिदिनो सय मास उनाव जोङो माइखो हानायखो नुयो जोङो। बे दुब्लि फोथाराव जोङो ज' ज'यैनो खासि लानानानै थांनानै माइखो हायो। बिदिनो ओ बिदिनो बजा बजा खायो मुथिया खायो। खानानै बेफोरबायदिनो दाननाय उनाव जोङो मा होनो बेखो जों माइ रोग्राखौ मा होनोमोन नोंथां?
ओ माइ रोगानाय
अ जुंङाल मा होनोमोन?
अ बाउखा‌ बाउखा।
जोंसे जुंगालबो होनो बाउखाखो बाउखादो न'आव रोगाना लाना फैनानै जों बिदिनो मोसौ मोसौदो, गाग्लिहोनाय जायो आरो गाग्लिहोनाय जायो, आथिखालाव गोदो गोदायथ' बिदि मोसौदो गाग्लियोमोन ओमफ्राय ट्रेक्टर अखारनायनि उनाव ट्रेक्टरदो मा मा मारा होयोमोन आरो।
नांगौ नोंथां नोंगौ।
फै फै दा आथिखालाव जोङो मेचनाव ओंखारबाय माइआ माने मेचनाव सो खोना होबा बे मुथिया मुथा माइआ सिंथिं ओंखारो साथिं ओ माबाया जिगाबा साथिं ओंखारलाङो बेनो एक्सट्रा जायो आलदा आद आथिखालावथ' बांसिन इदि मोखौ आरो ट्रेक्टरजों माबा खालामला आजिखालि मेसिनखौ माबा खालामो जों
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बिदिनो दिहुनो दिहुनाय माइखो नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो सोरबा सोरनोबा माइ दान्नायफोरनो होनो गोनांब्ला बस्थायाव सुनानै बिसोरनो खरनाय जायो आरो बे जिसिनि थायो बिसोरनि गुलि गुलियाव सोना दोनो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ इनिफ्राय अ जोंना बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जानो गोनां जिबा बिदा फोरबाय फोरना जों सौना लायबाय ओ बिदिनो गोदो गोदाय थौ उवाल आव सौवहोमोन दिंखियाव सौवहोमोन पाइ पाइ जोंनो माइ सौवनाय मेस खारनायखायनो मिलाव लाना थाङो जों सनो जोंनिथिं। बे माइखो औ आरो जोंनिथिं ओ, मोनसे गोबां रोखोमनि जेरै जाथिनि माइ गायनाय जायो गोबां बिदिनो जोंनि आरो जोंनि बर'फाव माइब्राखौ एसे खम बिबांनि खालामो।
नंगौ‌ नो
माइब्रााखो ओ बिदिनो फोथा फिथा सौराय फिथा सौराय जानो आन्थानि थाखाय खालावसो बे माइबरखौ जोङो गायो आरो। बेखो बिदिनो ओ बिदिनो जानो आ था खौल' बानायो बाखि माइरंफोरखौ जों बे बेफार फालांगि खालामनो सोराव फाननो सोरबा ओनिफ्राय न'आव जानो थाखाय खामो गुबुन माइफोरखो। ओरैनो नोंथाङा मा मा जाथिनि माइ फैयो नोंथांमोन
हागोन नोंथां ओ जोंनिथिं गुबैयै फोनाय माइ माइफोरा बा माइ फोलेरनि माइफोरानो जाहैबाय नैबे फुल फाख्रि होननाय दङ, रन्जित ओमफ्राय माइसालि होननाय आसु होननाय दङ, ओमफ्राय जोसा बिनिफ्राय दङ जोंनि जों ओ ओ मोनसे दंबावोमोन बेयो जाहैबाय माइब्रा
औ
फोर माइनि हारिफोरखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय मावनाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां, जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो बेफोर माइखोनो गायजोबा नथाय आथिखालाव एसे गुबुन गुबुन ओंखारबाय गुबुन जााथोनि बिगियानारि आदबजों दिहुननाय माखासे माइफोरखौ जों नुनो मोन आरो आथि
औ औ
बेफोरखौ गायो जोंनि बर'फोरा
औ नोंथां औ
होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय जों दोन्थ'निसै नाव बेखिनियावनो
जासिगोन नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद माखासे गियानफोरखौ सोलोंनो हाबाय बेनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
अ अ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों
दे गोजोनथों